ओइ नोंथां नोंथाङा फ्रि नामा?
औ नोंथां आं फ्रियावनो दं।
ए आंबो फ्रिमोन नालाय आं नोंखौ गोसोखांदोंमोनलै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै।
औ बेथ' जोबोद मोजांनि खोथा नोंथां दे दे दे नोंथां।
औ आङो बे बैसागुआ बैसागु फोरबो बे बैसागु फोरबोनिसा सायावहाय नोंजों सावरायलायनो होननानै नोंखौ गोसोखांदोंमोन आरो ओंखायनो नोंथां रायदाव हरनाय जाबाय नोंथांखौ।
हाब बेथ' जोबोद मोजांनि मोजां आयदा नोंथां जों सावरायनो हा
औ नंगौ नंगौ बिदिब्ला आंनो आवरिना होनोसै नामा नोंथां। बैसागु फोरबोनि सायाव औ औ औ नोंगौ ओ जिहेथु जों बर' हिसाबैथ' बयबो मिथिखायो बैसागुआ माखौ होनो नङा मा नोंथां ओ बैसागुआ जाहैबाय जोंनि आसामनि ओ बोथोरजों सोमोन्दो गोनां बिराद गिदिर मोनसे फोरबो बा बर'फोराथ' बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनिबो मोनसे बेदे बिराद गिदिर मोनसे फोरबो आरो। जायखौ जोङो बोथोरजों सोमोन्दो गोनां आरो हारिमुजों सोमोन्दो गोनां एबा सोमोन्दो लाखिनानै जोङो बेखौ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि दिन निफ्रायनो जो बेखौ फालिबोनाय नुबोदों दासिमबो फालिबाय थायो आरो बे बैसागु फोरबोखौ। दा बैसागो फोरबो होननानै जुदि जों बुङोब्ला सोरबा मोनथिथारि मानसिनो जुदि जों खोन्थानो थाङोब्ला ओरैबायदि होनना खोन्थानांगोन आरो बैसागो फोरबोखौ जोङो ओ आसामनि गोदान बोसोर। बा जोंनि आबादारिफोरनि मोनसे गोदान बोसोर हिसाबै फार्स्ट निउ इयार फालिनाय मोनसे फोरबो जेरै जोङो ओ इंराजिफोरना सेथि जानुवारिखौ जेरै निउ इयार हिसाबै फालियो बे बेबायदिनो जोंनाबो आबादारिफोरा बे बैसागु फोरबोखौ बैसाग दाननि सेथि खालार खालि फालियो आरो।
औ नोंथां।
जोंना गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोना गोबां नेमखान्थिनि गेजेरजों बे गोदान बोसोरखौ बरायनाय बा बैसागो फोरबोखौ फालिबोदों। ओ जेरै ओ बे दिनखालिहाय गामि गामि मोनफ्रोमबो गामियाव ओ गोदो-गेदेरफ्रा उन्दै फोर खौ मान होनाय आरो उन्दैफ्राबो गिदिरफोरखौ सिबिनाय बेफोरबायदि हाबाफारि लानायजों लोगोसे
औ नोथां।
थिंगायाव थानाय माखासे फोथायथिफोरखौ लानानै गोदोनिफ्राय फालिबोदों आरो। जेरै बैसागोनि सेथि दिनखालि जोङो बैसागो सेथिनि थिनखालिनि आरोबाव सानसे सिगां मोनसे हाबाफारि लानाय जायो जेखौ संक्रान्ति होनना बुङो जोङो बे संक्रान्ति खालि मा खालामो जोङो नोंथां माने गोखा गोखै मैगं थाइगं एकस'थानिबो बारा मानि सेजौथानिबो बारा मैगं गोखा गैखै जों खाङो आरो हाग्रानिफ्राय ज' ज' रायजोफोरा बेनिफ्राय बेखौ जोङो अमा बे दरजों रायजोआव गोथाव संजालायनाय जायो आरो आरोबाव बेबायदिनो बैसागो बा मा होनो बेखौ मोसौ बैसागुबो ओइ दिनखालिनो जायो बे संक्रान्ति खालिनो मोसौफोरखौ जोङो दैयाव लांलायलायनानै थु खैनानै बे लाव फान्थाव बायदिसिनानि फिथाइफोरखौ हाखावनानै माला थुनानै मोसौफोरनो गानहोयो आरो। ओमफ्राय गानहोनानै लावख्रि बिफांनि दालायजों जोङो बुस्रोलायना होयो मोसौखौ जाहाथे बिसिरनाव बेमार आजार दाजाथों होननानै जारिनाय बाय बिदि खालामनो हायो आरो दैयाव थुखैनानै ओमफ्राय गानबो खनलायथारो गोदोनि खुगा मेथ थाइखौ बे लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था ओ बिमानि खि थेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन जांगिलाइ गेदेर बेबायदि होनलायलायनाय मोनसे ओ खुगा मेथाइ दं आरो जोंना गोदो आबै आबौमोना ओ रोजाबबोनाय दा बेफोर खुगा मेथाइफोरावबो बिराद मोजां माबा फोथायनाय दं आरो गोदोनिफ्राय जे बेफोर गानफोरा बोथोरजों आरोबावजों
जोंनि
फोथा मा होनो इसोरखौ सिबिनायजों बेफोरजों लोब्बा दं होननानै गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ मोना बेफोरखौ फालिबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बैसागोखौ जोंथ' मोनथिखायो नङा होमबा नोंथां जोङो बिराद गाजा गोमजा फालियो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बैसाग दाननि सेथि दानखालिनिफ्रायनो जोङो फुंङावनो बयबो एखेबारे सिखारनानै दुगैलायनानै
बयबो गाव गावबागाव थानसालियाव हाबनानै आर'ज गाबलायो नोंगौ नोंथां बेनिफ्राय थानसालियाव आरज गाबखांनानै जोङो गोदान बोसोरनि औ नोंथां ओरैबायदि हामलायथिबो बियो।
माने बे बोसोरा मोजां मोजां थांथों बेमार आजारफोर दाजा थों बेबायदि होनलायलायनानै थानसालिफ्राव आर'ज गाबनाय जायो आरो। ओमफ्राय बिनिफ्राय उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ मान लानाय गिदिरफ्राबो उन्दैफोरखौ बोर सारस्रोननाय बेफोरबायदि हाबाफारि जायो आरो बिदिनिफ्रायनो ज अ ओंखारलायनानै बोराय बेन्थ' सें सेंग्रा सिख्ला एखेबारे गथ' गथाय जेबो बैसोखौ फारागथि गैयालासे जोङो ज' ज ओखारलायना गामियाव न'खर न'खर गिदिंनो थाङो आरो मागिनो बेबायदिनो जोंहाथ' गोदोनिफ्राय दोरों आरि आबै आबौनिफ्राय सोलिबोनाय बायदि जोङो न'खर न'खर थांनानै ओ माखासे जोंनि हारिमुवारि बा हारियारि दा दा आइजेंफोर दामग्रा देग्रा ओ खामफोर जथा, सिफुं, सेरजा, गंगा, थरखा बेफोरथ' जों नि मेन दामग्रा नालाय बे दामजुफोरखौ लानानै जोङो एखेबारे गामिखौ नो गिदिंजोबो आरो न'खर न'खर न'खर गासिनावबो गिदिंनानै बेबायदिनो जोङो ओ बोर होलायनाय बोर सारस्रिलायनाय मान बावलायनाय बे हाबाफारिखौ गामियाव खालामनाय जायो आरो ज' ज' बेबायदिनो बेवहाय रावनिबो न'खरखौ बाद होनाय जाया नेवसिला लायनाय जाया बयनावबो हाबनानै जोङो गाजा गोमजा दुखुखौ नेवसिनानै बयबो अन
गायनाय
एबा खुसिनि महल बेदिनखालि नुनो मोनो आरो औ मानो होनना बुङोब्ला बे समाव बोथोराबो ओरैबायदि समायना जायो बैसागु समाव मानि बिफां लाइफांफ्रा गोथां सोमखोर बिबार बारनाय फिथाइ थायनाय दाउसिन दाउलाफ्राबो बानानै रंजानाय मेथाइ खननाय गाबस्रिव बायनायखौ जों खोनानो मोनो आरो बेजोंनो आरोबाव बैसागुआव मेहेरगोन गोनांसिन जायो, नङा होमबा नोंथां? औ दा बेदि औ दा आ बिदिब्ला नोंथाङाबो बैसागु फोरबोनि सायावहाय एसे बुंफुरनानै होदो नोंथां। आंबो एसे मिथिनानै ला मोसौ नोंथांनिफ्राय नोंसिनि एरियाव माबायदि खालामनाय जायो औ।
ओ नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि जेनाखि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो रंजानायखौ खौ नुनो मोनो नोंथां। जेरै जोंहा बैसागुनि रायखांनो थाङोबा गिबि थारावनो जोंहा बेखौनो रायखांग्रोनांगोन जे सं क्रांतिनि दिनखालि, नङा होमबा नोंथां? गिबि बेखौनो जों रायखांग्रोनांगोन। दा बै संक्रान्तियाव नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंहा ओ मोसौ मैसाफोरखौ फुङावनो थुखैनो लांनानै ओ बिद जोङो लांनाय समाव जोङो लाव बा माबानि फान्थावनि माबा माला गानहोनानै जोङो थुखैनो लाना थाङो दैयाव नङा होमबा नोंथां?
दा दैयाव थुखैहैनायाव जोंहा जेरै मोनसे मेथाइबो दं आरो। जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदि जाहाथे बेफोरनि ओंथिया बेनोसै जेनेबा बोसोरे बोसोरे जोंनि जेनाखि मोसौ आ एरबाय थाथों नङा होमबा नोंथां? औ नोंथां। दा ओ बे दिनखालिनो जोंहा संक्रान्ति दिनखालिनो जोंहा जेनाखि ओ हाग्रा बा रियाव थाङो जोंनि बर' माहारिया। बैसागुनि जेनाखि संक्रान्ति दिनखालि। नामा नोंथां? औ। ओमफ्राय जोङो हाग्रायाव थांनानै गोख्खा गोख्खै बा गोखा गोखैखौ जोङो खाना लायो गोखा गोखै मैगं। जेरै मानिमुनि बा थास' बा दाउ फेन्दा जेरै खिफिफेन्दों थाराय माने बिदिनो गोबां बाय दि बायदि मैगं गैला जों हाग्रानिफ्राय माने सेजौ सेनिबो बांसिन माने जोंनि माने मैगं दं आरो हाग्रानि फ्राय गोख्खा गोख्खै गोदै बिदि गास्सैबो माने मैगं ज' खालामनानै जोङो लाना फैयो नङा मा न नोंथां हाग्रानिफ्राय औ। दा लाना फैनानै जोङो ओ न'आव लाबोनानै बेखौ जोङो बैसागुनि मुं मुङाव सिथारनाय अमाजों बा एसे रानफुनला अमा सोरबा सोरबा बैसागुनि सिगांनो सिथारनानै दोनोना नङा होमबा नोंथां गोरान जानो होननानै। औ बेखौनो बे गोरानजों माने गोथावसिन जायो होननानै माने गोखा गोखैखौ माने बे अमा गोरानजों गोथावसिन जायो होननानै जों खोनानोबो मोननाय जायो, नङा होमबा? दा बेजों जों एवनानै जाफैयो आरो नोंथां। दा बिनि अखानायै जेब्ला बैसाग दाननि से अक्ट' जायो बे दिनखालि जोंहा जोंनि ओनसोलाव आरो नोंथां जोंनि गामिफोराव जोङो आवहुथि होनानै आवाथि होयो आरो दा जोङो बे आवाथि होनायनिबो मोनसे जाहोन दङ। नङा होमबा नोंथां? जेरै जोङो बे आवाथिखौ मानो होयो होनना बुङोब्ला ब्ला जोंहा सिगांफोराव माबा गेना गोरोन्थि बा सोरनिबा गाज्रि खामानि मावबो फ्लांदोंबा गोरोन्थिफोराव आरो इयुनाव जोंहा माबा मोनसे ओ खैफोद आफोद दा जाथों बा बेमार आजार दाजाथों जेबो दुखु दाहा स-सहाय दा नांथों बेफोरबायदि होननानै माने जोङो बे माने आहुथिखौ होनाय जायो आरो यगखौ नङा होमबा नो
औ बिसे
औ दा बेनि उनाव जोङो बे दिननिफ्रायनो जोङो बैसागु जेनाखि बर'नि बैसागु रंजानाय। ज बेखौ जोङो मानिे जागायजेनो आरो नोंथां माने बे दिननिफ्रायनो जोङो रंजाजेननो मोसाजेननाय नङा नोंथां।
औ।
औ दा बे दिननिफ्राय रंजानानै जोंहा नाथाय नैबे मोनसे खोथाया। मख'नो गोनां नोंथां जोंनि जायनाखि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोन दानि जुगनि एबा सोलिफु मुगानि बिथांमोना माने गोबां जोंनि बर'नि ह जेनाखि दामग्रा आगजु बैसागुआव लानानै जायखौ गोदो आबै आबौमोना मोसायोमोन। बेफोर जेनाखि माबा दामग्रा आगजुफोर खाम सेरजा सिफुं जथा गंगोना बेफोरखौ लानानै रंजायो। मोन नाथाय आथि। आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लायालासे गोदान जुगनि जेनाखि सोलिफु मुगानि जेनाखि सोलिबाय थानाय दामग्रा जेरै बक्सफोर गिदिर गिदिर बे लानानैसो माने मोसानायखौ जों गोबां नुनो मोनसै आरो नोंथां दा बिदिनो जोङो बेफोरखौ आं आ रायखांला नोंथां दा बिदिनो जोंहा जेनाखि जोंनि बै बैसागु रंजानाय बेखौ जोङो जोंनि गामियाव दासिमाव जोङो सानथाम सानब्रैखौ रंजानाय खौ नुनो मोनो नोंथां।
औ।
बेयाव जोङो जेनाखि जोंनि गामिनि न'खर न'खर हाबजोबनानै। जोङो न'खराव जोङो एसे एनै जे बैसागुनि नामाव लोंनाय जौ गिसि। माइब्रा माथा बेफोरखौ जों लोङो लोगोसे लोगोसे सोरबा दंनायफोरा बेदर एवनानै होयो गोखा गोखैजों अमाखौ नङोमा नोंथां
औ औ।
बेफोरखौ जों जानानै गामि दरसे हरनि जि नङाब्ला बिदिनो जिसे बाजिलायो आरो समान नङा होमबा नोंथां? दा बिदि टाइमजोंम जों रंजायोमोन आरो जोंनि बैसागुखौ सेंग्रा सिख्ला ज' लोगो नां होननानै नङा होमा नोंथां दा बैसागुनि खोथाखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया। नोंथां नङा होमबा दा बेखायनो जोंनाथ' समाबो जाबाय नामा नोंथां? औ दे बिदिब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलनि रंजानाय फनायनि फारसे एसे आङो फोरोंबायबाय बैसागु बोथोरनि मा मा? नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोङो दोन्थ'लायसै नामा नोंथां? औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ नोंथां दे औ।
औ।